औ खोनाबाय।
मा खालामदों?
है नै ओरैनो दं। जिरायनानै नोंहालाय?
नै एसे आङो बेरायदोंनो थान्दा बारजादों लामायाव।
गरमथार नामा बोथोरालाय?
जि गरमथार अखाबो गैया सान्दुं जि दुंनानै गरमथार नै
अखा हानानै सान्दुं दुंबाथाय गरम जाथारोलै।
ओं जायाब्ला जि गरम जायो।
ओम।
मा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया मा मा ओंख्रि संगासिनोथाय बयलारसो जानो हागौदां बयलार ओमफ्राय ना मा होनो होनोथाय मोनसेखौ। मिन्थिलाय लाङा आं ओंख्रिनि नामखौ।
ए।
नोंसिनालाय?
माबा दालि जहल ना बाथोन ओमफ्राय मैथाजों ना दुदालिजों बयलार बेदरजों संगासिनो।
बाब एफा बुर्जा मोजां मोजां।
माइ गायदोंना गायाखै नोंसिनालाय न'आवलाय?
गैयालै जोंना आदिसो होयो। गाया बिबथैनोनो आदि होयो। बिबथियानो हाल थाल होयो गायजोबना फैयो आरो लायनांगौल'।
ए गायबाय ना गायथ'वाखै?
उम गाबोननिफ्राय गायगोन खोमा
ए नोंलाय गायहैया?
आं गाया आं रोंङालै गायफेराखैनो आलिखौनो दानफेराखै टाउनाव थायो जाहैबाय।
टाउन होना मा नोगोरमासो होननांगौ।
हो हो हो हो हो नोगोरमायाव थायोनालाय। निमाहा होदो।
माने आंहासो दानखौ मोनगोन। आंसो हरदोंनालाय
ए
ओमफ्रायो दा औ। दा नैबे सम खारगासिनो नै ओमफ्राय दा जिनैसिम जाहैगोन आरो जिनै इसिं रायलायोबा जों। जायो ओमफ्राय गावनो हारसिं दानजालांगोन आरो
फार्स्ट टाइम ना बावलायलांङो।
औ बिदिनो जायो। जोंबा फार्स्ट रायलायनायाव मा रायलायनांगौ जालाय
उम उम दोनैसो फार्स्ट टाइम मोनसे मा लायरायनो मा मानो जालायलांङो।
औ औ
ओमफ्राय न'खरावलाय साबैसेथ'सो दं नोंसिना?
साब्रै जायो जोंना
ए सोर सोर।
आदा दं आइ दं आफा दं ओमफ्राय आं
ए
जोंनाबो बिदिनो जोंनाबो बिदिनो। बिनानाव आइ आफा।
ए
मा खालायो नोंलाय?
ए ओरैनो जेबो खालामा। न'आव थायो। ओहो
बिसिबांसिम फरायनाय नोंलाय?
ओं बेखौ माहोनगोन बर'आव गोजौ फरायसालि ओ मुलुगसोलोंसालि थ' जाहैयाखै आरो बिनि गाहायाव आरो
ए आतसा।
ओं
मोजांङानो मा खालायनो सानदों नोंलाय दालाय?
दा बिदिनो बरथमान फोरोंगिरि बेनो जानो साननानै फोरोंगिरियाव दंथ'यो।
आदसा आतसा सानदोंना? जाथारगोन।
जागोन दा बिनिनो एसे नाजागासिनो दं।
टेटफोर होगोन ना होआ जाखो नोंलाय।?
ओ होनो नागिरदों एबारसो होजेननो नागिरदों। गिबि खेब
दिलेटानो गैयादां गावना?
बेखौसो ला नागिरदों एबाराव एगजाम दङ।
मला एगजामालाय?
जिनैयाव
जिनैयाव?
औ
माथो फरायगोन ना फराया जाखो नोंलाय मोजांथाय?
फरायगोन फरायगासिनो आनो।
नगौना नंआलै?
मानो नङा जानो।
बिदि मोजांहोना हो।
ओमफ्राय नोंहालाय मा मा बेदर जानो मोजां मोनो?
मा मा बेदर जानो।
औ
जाजोबो आं बाद बाखि जेखौल' मोनजाया बेखौल' जाया आरो
जाजाथाव नङा सैमा मावजिखौलाय मा मानो जानांगौ मानसिया जे - बुस्थुखौ जायो अमा, दाउ- हांसो, फारौ नाफोरखौ जानो बायो आरो।
सेसा खौलाय जागोनना जाया?
सेसाखौ मोनो मो आं जाया आरो सेसाखौ जा खेनसेसोल' जानाय जादों। ओनथां हाब नों जायो नामा सेसा?
आं जाया आं जाफेरनायाखैबो। बोरैबा मोनो जानो सानो सेसाखौ ओमफ्रायो र- न आव मा मा मैगं दं नोंसिना? हा खोनाबाय? आं दाना खैथ' आं दानाखै नोंना दानगोरदों?